खोनाबायना?
औ औ औ औ
गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ औ औ
जों बे समाव दाउनि बागै सावरायनो
औ जागोन सावराय जागोन औ औ
दाउ ओननानै बुङोब्ला जेरै जोङो नुनो मोनो हाग्रानि दाउ आरो न'वाव फिसिग्रा आ दाउ न'वाव फिसिनाय दाउनि बागैनो आं फंनैसो बुंहरनो सानदों
औ औ खोनादों औ
सिम जोङो न'आवहा जोङो बिदिनो दाउफोर फिसिनानै जोङो रांफोरखो खामायनो हायो ओ जाय दाउ जोङो जेरै जोंनि लकेल दाउ होननानै बुङो जोंनि ओ सादारन हिसाबै जोङो न'आव फिसिग्रा दाउआ जाबाय जों बे दाउखौ जों फिसिनानै फियोब्ला जोङो जोंनि माइ माइरंनिफ्रायनो बिसोरनो आदारखौ होनो हायो आरोना आरो जों बांद्रायबो जों थाखा फैसा गारना गारनांलाया जोंनि फिनाय दावनो थाखाय गावसोरबो नागिरनानै जायो नालाय
औ
फ्राय बे दाउ दाउखौनो जोङो फियो ब्ला जोंनि न'आवहा माने जेब्ला समाव जोङो थाखा फैसा गैयाब्ला रा ओ रांफोर गैयाब्ला जों बे न'नि दाउखौनो जोङो सिथारनानै जानो हायो जोङो जोंनि जानायनि बागैबो जोङो माने जेब्लानोलागै जोंनि न'खराव रां नांगौ जायो रांफोर नांगौ जायो जोंनि गथ'फोर फरायनायाव बा जोंनि न'खराव बायदि बायदि रोखोम खरसाफोर नांगौ जानायाव जोङो माब्लाबा बे दाउ फाननानैबो जोङो माने रां मोनो मानो होनोब्ला दानि दिनाव दाउनि बेसेनफ्राबो गोबां जाबाय जों मासे दावाव जेनेबा बुंनो था थाङोब्ला एक केजि देर ओ एक केजिनिबो बारा जायो माब्लाबा नै किजिफोर जायो जों मासे फानोब्लानो मा्लाबा हाजारसे थाखाफोरखो माब्लाबा हाजारसे गाहाम बेबायदि माने मोननो हायो आरो ना। होमब्ला जोंनि न' सेरोजा जों मोननो हायो। बेनि ओंखायनो जोङो जों ओ इस जेब्लाबो जोंनि न'खरनि खरसा खालामनायाव सुंस'लाय बाय दा बेदिनो जोङो दाउ फोरखौ जोङो फिसिनाया मोजां आरोना।
औ नंगौ
आरो जों बेखौ मोनजायोबो जेब्ला जों खृस्टियान जों मोनजायो मोनजायोबो आरो
उम
फाननोबो मोनो। आरो बिनि बागैबो जोंनि गामिफ्राव नुनो मोनदों मा होनो? माने बयलार फार्मफोर बेबायदि खालामनानै गोबाङानो रां खामायगासिनो दोङो। रांफोर दिहुनगासिनो दङ गोबाङा जायफ्रा एसेबेखार जानानै दङ बेखार जानानै दङ। बाख्रि बाख्रि गैया फरायनानै थानाय लाइमोन फोरा बेफोरखौ माने ओ बिदि दाउ फार्म खालामनानै रां खामायदों आरो बेखौ जों नुनो मोनदों आं सोंहरनो सानबायदि नोंथांमोननि सिमबो बेफोरबायदि फार्मफोर खुलिनानै ओ रांफोर खामायो फार्मफोर दङ नामा बेबायदि खुलिनायफोर?
औ जोंनिथिंबो मेरला नुनो मोनो। बेबायदिखौ औ नंगौ नोंथाङाथ' बुंबाय न'आव फिसिनाय दाउनि दाउनि बागै नङा होनबा न'नि फिसि न'आव फिसि फिसिजायै दाउफोरनि बागै ओ दाउ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मा होनना बुजियो मा होनो बेबो बा आंनो मोनसे जिउ नाङा आरोना जायनाखि जोंनि बुहुमाव थायो आरो। ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो मानि थाखाय मिथियो बिसोरहा मा दङ गां दं। जायनि जायनि जुयै बिसोरो मा होनो बिरनो हायो आरो। ओमफ्राय दाउफोरखौ जों औ उफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन दाथथाय महर बायदिसिना नुयो आरो मा होना गुबुन गुबुन थानानै आरो ओमफ्राय बेवहाय बिसोरखौ जोङो गुबुन गुबुन गाबावबो नुनो मोनो आरो जेरै माखासे आङो जेनेबा दाउफोरनि दाउफोरनि मुं बुंनो जेरै स'खा दाउ दङ जोंहा भारताव दङ दावखा
औ हाग्रानि दाउनि बागै फंनैसो सो नोंथाङा बुंहरनो हागोन नामा आं सोंहरनाय जादों आरो।
औ औ बेफोरनो जाहैबाय हाग्रानि दाउ आरो जेनेबा ओ स'खा दाउखा
जोङो हाग्रानि दाउखौबो माब्लाबा समावहा जोंनि न'खरफोराव माने फिनाय नुनो मोनो आरोना जेरै ओ दाउस्रिखौबो जोङो फिसियो आरो जेब्ला मानसिया बे दाउस्रिफोरफोरखौ फिसानिफ्राय फिसियोब्ला मानसिनि रावखौ बिसोरबो सोलोङो। बे खौबो जों नुनो मोनदों आरो बाथ' बाथ'खौथ' फिखायो गोबां। जायगाफ्राव नुदों न'खरफोरावहा बे बाथ' दाउ हाग्रानि दाव ब्लाबो बेबो माने माब्लाबा समाव मानसिजों फिजानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो
औ औ खिनथु जोङो बेखौहाय मा होनो हाग्रानि दाउ होनानै हमनानै लानाय जायो आरो। आरोना बाथ'आनो जा बेफोरखौ जों मा होनो नुयैहाय जोंहा हाब्रा बिफाननियाहाय मा होनो गनायथि होआखै आरोना।
औ
मा होनो ओ दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन मा होनो दाउआ मायाव थायो बिफांडाव थायो हाग्रायाव थायो ओ हाजोफ्राव थायो आरो ना आरो गुबुन गुबुन दाउआहाय मा होनो सोहोरफ्रावबो थायो आरो। बिसोरो मा खालामो गावसोर बिदै दैनो थाखाय दाउ फोरा मा होनो बासा लुनानै थायो आरो ना हाग्रानि दाउफोरा। ओमफ्राय बांसिन दाउआनो मा होनो बिरनो हायो आरो खिन्थु जों माव माबेबा दाउखौहाय बिरनो हायिबो नुनो मोनो आरोना जेरै जोंहा मा होनो अस्ट्रिक दाउ जेरै उट अस्ट्रिक दाउआहाय मा होनो आरो मा होनो पेंगुइन दाउ फोरखौहाय जोङो बिरनो हानाय नुवा आरो ना बिसोरखौ। ओमफ्राय मा खालामो ओ दाउआहाय जोंनि जेनेबा मिथिंगायाव ओरैबायदि गोनांथार आरो ना मानो होनो होनब्ला बियो मा होनो बांद्राय बिबांनि जुदि एम्फौ एनलाया जुदि बारायोबा मा होनो बेफोरखौ जानानै बिसोरो जोंनि मिथिंगाखौ समानथायाव बा समानथियाव लाखिनानै दोनो। ओमफाय आरो मा खालामो ओ ओ औ औ। बेबायदिनो बिसोरो मिथिंगाखौ समानथाइ आरो थाजिमाव लाखिनानै दोनो आरोना। ओफ्राय बेवहाय मा खालामो ओ दाउनि माबाफोरखौहाय दाउफोरखौ नुनानै दाउफोरनि समायना महर आरो गोबां गोबां गाबफोरखौ नुनानै जोङो खन्थाइगिरिफोरखौबो खन्थाइ सुजुनाय बायदिसिनाबो नुनो मोनो। नङा होमबा औ औ आरो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै माखासे दाउफोरा मा खालामो ओ ओ मानसिफोरनि रावखौहाय सोलोङो आरो जेरै माबा दावउमोनलाय बाथ' दाउ औ दाउस्रि दाउ औ औ औ बेफोर उम उम उम औ राव सोलोंनाय नुयो आरो उम।
जेब्ला जों जोंनि खाथि खाथि खालाफ्राव बारिफ्राव जेब्ला जोङो मैगं खेथिखौ आबादफोर मावोब्ला बेयावहा बिफां एमफु एनलाफोरा माने जोंनि मैगं आबादफ्राव इसे
औ
दिस्टाब खालामनो नागिरो बा बिदि मोनसे नस्थ' खालामो बा बेयावहाय जों ग्रानि दाउफोरा माने बे जोंनि मैगंआव थानाय एम्फौ एनलाफोरफोरखौ नागिरनानै जाफैयोब्ला एसे रैखाथि मोननो हायो आरोना जोंनि मै मैगं गायनायफोरावहा जोंनि थाखाय गोनां होननानै जों साननानै लानो हायो आरोना जोंनि थाखाय एसेब्लाबो होयो आरो
औ औ औ खिन्थु मा होनो जोङो ओ दानि दानि जुगावहाय जेनेबा दाउफोरखौहाय जोङो ओरैबायदि मा होनो जेंनाजों मोगा मोगि जानाय नुनो मोनो आरो ना। मानि थाखाय नुगासिनो दं होनना। जोंनि आबहावा गुबुंले बिफां लाइफां दानस्रायनाय आरो हरखाबै मा होनो बोथोर सोलायनाय बेफोरो मा होनो दाउनि थाखाय मोनसे जेंना जानानै फैदों आरो। बेखायनो जों मा खालामनांगौ जोङो दाउफोरखौ जोङो जेनेबा बा रैखा खालामनो थाखाय जोङो गोबां बिबांनि बिफां-लाइफां गायनांगोन। आरो जोङो आबहावाखौ साफा लाखिनांगोन। आरो मा खालामनांगौ जोङो बिसोरो जि फिफाङाव जेनेबा बासा लुनानै थादों। बैफोरखौ जोङो हानला हानलि एबा बिसोरखौ मा होनो नस्थ' खालामनानै आरो ना ओमफाय बिनिफ्राय जों मा नुबावो दाउफोराहाय गुबुन गुबुन दाउ लायो गुबुन गुबुन रोखोमनि आदार जायो आरो ना। सोरबा सोरबा दाउफ्रा मा जायो बेगर फिथाइ बायदिसिना जानानै थायो आरो माखा खासे दाउफ्रा सोरबा मा जायो ओ एमफौ जा जायो आरो सोरबा सोरबा जोङो दाउ जाग्रा मा होनो ना जाग्रा दाउबो जों मोनो आरो बिजों लोगोसे फिसा फिसा जुनाद जाग्रा जोङो जुनार खौ जाग्रा जों दाउबो नुनो मोनो आरो ना गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ लायै दाव बिदिनो जानाय आदाराबो गुबुन गुबुन आरो ना।
औ आरो गोबाङा जेरै हाग्रानि बिफां फोरनि फिथाइफोर जेब्ला थायोना। बेफोरनि थांनानै थायो आरो बिसोरो
ओम ओम ओम ओम आरो जों मा जाबावो। दाउफोरखौहाय जोङो जेब्लानाखि दाउफोरा गाबो। गाबो रायलायो अ ब्लाजों मा होनो बिसिनि गाबनायखौहाय जों ख़नानै ओरैबायदि समायना मोनो आरो मा होनो? खोनासंनो जों मोजां मोनबाय थायो आरो ना मा होननानै बुंनो हानो हागोन जेनबा ओमफ्राय बिसोरखौ गान खननाय हिसाबैनो जोङो बुंनानै लानो हागोन आरो ना ओबेखायनो जोङो मा होनो दाउफोरखौहाय जोङो माब्लाबाबो जेनेबा जोङो बुथारला बुथारलि खालामनाङा आरोना बिसोरखौबो जोङो थांनानै थानो थाखाय बिसोरखौबो जोङो सान्ति होनांगोन आरोना। ओ रैखाथि होनांगोन आरो ओम
जेब्ला खायफा खायफा दाउआ जोंनि बोथोर सोलायनाय सिनाय होयो आरो ना दाउआ गाबनायनि गेजेरजों
औ औ औ
समाव ओ गाबो बियो गुबुन मोनसे दावा जेब्ला गाबगोन जों मिथिनो मोनो। अ ओ दैलां बोथोरा स'फैबाय नैबेखौ जोङो मिथिनो हायो।
औ औ नोंगौ नोंगौ ओम औ औ औ
दा बे हाग्रानि दाउआबो जोंनि थाखाय गोनां
औ औ दानिया जोङो मा होनो दाउनि बागै रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय । गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों । औ औ गोजोन्थों ।